हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
अ' खोनादों नेट प्रब्लेम जायासैना?
अ'जायाखै जायाखै।
ओम दे जोंनि टपिकखौ माखौ लागोन जेनेबा दा? जों गोदोनि माय गायनाय आरो दानि माय गायनायनि सोमोनदै रायलायनोसै नामा?
औ औ जायो नोंथां रायलायो रायलायजायो।
उम दे। रायलायग्रोसै नामा होमबा आं आंनाे जागिरग्रोसै टपिक नि सोमोन्दै ओम बे मा होनो मा मानसिफ्रा मा होनो माइ आबादाथ' जेनेबा बर'फ्रानो माइ आबादजों थांनानै थाग्रा जेनेबा माइ गायनानैनो इसोरो गावनि जिउखौ खुंलाङो बांद्राय गोरान आबाद मावनायखौ नुनो मोना। गोदो जेरै- आइ बिमा बिफाया मा मा होनो मोसौजों हालौवनानै माइखौ बोरै खस्थ'यै गायबोयोमोन आरो बिदिनो खस्थ खस्थ'नि गेजेरजों मा होनो अखा बांखाखौ नेनानै माइ गायबोनायखौ नुनो मोनदों बिदिनो मोसौजों हालेवनानै सान्दुं थिखा थिखि बिदिनो ओ हालेवनाय आलि खोनाय बिदिनो खोथिया खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों माइ गायबोनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर माइ गायबोनाया गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों बर'नि बेलायावबो नङा गोबां गुबुन हारिफोरनि बेलायावबो सोलिनायखौ नुनो मोन्दों जेरै जों ट्रेक्टर बाहायनानै हालेवनाय मा होनो पावार पाम्प बाहायनानै दै सारनानै मा होनो दै गैयै जायगायाव मा होनो माइ गायनो हानाय बेफोरखौनो नुनो मोननाय आरो गोबां मा होनो माइ गायनायाव बायनाय माइ गायनाय बेलायाव जेरै माइ हानाय माइ मारा होनाय खोथियाखौ बोरै मा होनो बिगियानारि माहोनो खोथिया फोनानै माइखौ थाब गायखांनानै माइखौ थाब गायखांनो हायो बेफोर फोरखौ गोबाङानो नागिर गोबाङानो सोलायबोनाय नुदों जेरै बर'नि बेलायाव बेफोरजों जोंनि बे मा होनो गोदोनि आरिमु जेरै जेनेबा मा होनो खामानि मावनानै नै हाल जांख्रा बिदि माइ माइ गायखांनानै जोब खुखांनानै जेनेबा हाल जांख्रा जानाय माने बिदि नांगोल जुंगाल बायदिफोरखौ बायनानै माइ गायनाय फोरखौ जों गोबां खम नुनो मोनदों बेफोर हारिमुनि बिथिङाव नोंथाङा बे माने इफेक्ट गोलैगोन नामा जेनेबा खहा जागोन नामा होननानै नों सानो नामा
अ दा बुंनो थाङोबा गोदोनि आरो दानि गोबां सोलायबोबाय बुंनो थाङोबा नोंथाङा बुंनाय बादि गोदोनि समाव जेनाखि जोंनि ओ बर' हारिया आबाद गाहाय हारि नालाय सिगां समाव मोसौजों हालेवनानै बा खस्थ'यै खदालजों आलि खोनानै बेफोरबायदि मानि माइखौ गायबोनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दंमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय आथिखालाव फैयै फैयै जों दा नैबे समाव नुनो मोनबाय मानि गासैबो सुबुङानो मानि मोसौनि सोलाय माने ट्रेक टरजों हाल एवनानै खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै माइ गायनाय बे बेफोरबादिखौ जों नुनो मोनबाय आरो आथिखालाव दा बुंनो थांङोबा खहाया खहा होननानै बुंङोबा बेनो आरो जेनेबा जोंनि जेनाखि गोदोनिफ्राय सोलोंबो सोलिबोनाय दोहोरोंङारि खान्थि फोर बेफोरखौ मानि बावगारनो हमबाय आरो दानि जुगाव बुंनो थांङोबा जेनाखि नोंथांङा बुंनाय बादि ओ माइ गायनाय जेना खि जोबथा सानखालि नांगाल जांख्रा फालियोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौबो फैयै फैयै खमखौ नुनो मोनबाय आरो जेनेबा सोरबा सोरबाथ' गोबां हा थाबाबो जेनेबा नांगाल जांख्रा खालामा बेफोरबायदिखौ माने आथिखाल समाव फैयै फैयै नुनो मोनगासिनो दं आरो नोंथां दा बुंनो थांङोबा जों जेना खि गोदोनि नेमखान्थिफोर बेफोरखौ माने फालिनायखौ जों जोबोद खम नुनो मोनबाय आरो आथि खाल नैबे समाव माने जेनाखि ट्रेक्टर ट्रेक्टरनि गोहोमजोंनो जों जेनेबा ओ माइ गायनायनिफ्राय लानानै हानाय बा माबा मोनसे ओ खालामनोबाबो जों ट्रेक्टरनि गेजेरजों बेफोरबादि खालामनानै माइफोरखौ गायनायखौ आथिखालाव नुनो मोनगासिनो दं आरो दा बुंनो थांङोबा जों गोदोनि आरो दानि गोबां फाराग नुबाय आरो जोंहा बेफोरनो आरो खहा खहाया जेनाखि गोदोनि नेमखान्थिफोर बेफोरखौ माने फैयै फैयै नैबे समावहाय बावगारलांनो हमनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबादिनो ट्रेक्टरजों हालेवनानै ओ माइ गायनायखौ नुयो नामा नोंथां ना दासिमबो मोसौजों हालौवो सोरबा सोरबा खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
खोनादों ना?
हेलौ औ दा आं खोनो माबा
हा।
आंनिखौ खो आंनिखौ खोनाहैयाखै नामा नोंथां? हेलौ।
हेलौ खो खोनादों खोनादों।
खोनादों।
खोनादों
अ दा बावैसो आं जे बुं दा बावैसो आं जे बुंलांदोंमोन नोंथांङा बेखौ खोनानो मोनदोंना क्लियारै
माबा जादों नोंनिया होनफिनलाय उम इसे माबा जादों प्रब्लेम जादों दे ओं दे
अ अ दा मा नि आथिखालाव ट्रेक्टरनि गोहोमा मानि गासैयावबो ओ गामि गामि साग्लोबनायखौ जों नुनो मोनबाय नङा हबा नोंथां? दा नोंथांमोननि जायगायावबो ओ जेनाखि ट्रेक्टरनि गोहोमा साग्लोबबाय नामा मोसौजों हालेवनाय नोंथांमोननि जायगायाव नुयो ना नुङा आं बेखौसो सोंथि खालामदोंमोन नोंथां?